आरो
खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां बुंलाय
औ मा खालामदों नोंथाङा दायो
नै ओरैनो दं नोंथां
अ ओमफ्राय खबर सबर
खबराथ' दासान्दि आंना गाहामानो नोंनालाय
अ आंनाबो नै दा बिदिनो मोजांखौआनो र'
औ
ओमफ्राय जाखांबायनाा ओंखामफोर
ओंखामथ' जाथ'नाय जायाखै
अ जाथर ने अ आंबो इदिनो जाथ'नाय जायाखै दा जासिगोन खोमा
अ
ए
उ
ओमफ्राय नोंथांनाव मानिे मोननैसो खोथा सोंनो होननानैसो कल खालामनाय जादोंमोन आरो माने
औ सोंजागोन दे मा खोथामोन
जेनेबा इदिनो नोंथांमोननि ओनसोलावहाय माने माबायि आबाद मावो मा मा आबाद मावो दैजलां मेसें बेफोरनि सायाव एसे सोंनो होनानैसो कल खालामनाय ज जादोंमोन आरो माने नोंथां
औ औ सोंजागोन दे होमब्लालाय
औ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलफोराव माबायि मावनाय जायो
औ बिदिब्ला आं बुंनोसै आबाद होनना बुंब्लाथ' जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो बर' हारिया आबाद मावबोनानै जानाय हारि हिसाबै बिसोरो आबादजोंनो थांनानै थानाय राहाखौ गाहाय लामा लामा होनना साननानै लायो बेबायदिनो बिसोरो गिबियावनो थांनानै थानो थाखाय माइखौनो गाहाय आबाद हिै हिसाबै मावनाय जायो बे आबादा गोदो आरो दानि गेजेराव गोबां फारागथि नुनो मोन्दों आरो जोंनि ओनसोलाव गोदोथ' जों उन्दै उन्दै समाव नुबोनाया दैज्लाङावल' बांसिन माइनि आबादखौ खौ मावनाय नुनो नुनो मोननाय जायोमोन नाथाय आथिखालाव माइनि आबादखौ मेसें बोथोरावबो मावनायखौ नुनो मोननाय जायो बैफोर मेसें बोथोरनि माइनि आबादफोरा बांसिनै गियानारि मुगाजों मावनाय रासायनिक हासार बाहायनानै आरो जेरैबायदि गोदो मोसौजों हालौवनानै आबादखौ मावनाय जायोमोन नाथाय आथिखालाव बांसिन बिगियान मुगाजों टेक क्टर बायदि बेफोरजोंसो हाल एवनानै मावनायखौ नुनो मोननाय जायो। आरो बिनि गेजेरजों जेरै मारा होनायनि बिथिङावबो माइखौ जों बुंनो हायो गोदो मोसौ मोसौजोंनो मारा होयोमोन आरो माखासे आइजें आइलाफोर जेरै औवानि आइजें आइलाफोर बाहायोमोन बेहाय बेफोर आइजें आइलाखौबो आथिखालाव एसे खमायलांनायखौ जोंनि ओनसोलफोराव नुनो मोननाय जादों आरो आबाद होनना बुंब्लाथ' जोंना मोनसे आबादबो गोलैयो जेरै मैगं थाइगंनि आबाद मेसेङावबो मावनाय जायो आरो दैज्लाङावबो मावनाय जायो बे मैगं थाइ मैगुंनि आबादखौबो जेरैबायदि मेसेङाव जोङो गोबां मैगं थाइगंफोर मोननाय जायो जेरैबायदि बि लाइ लाफा बिफोरखोनो आरो। आरो बिनि अनगायै जोङो दैज्लांनि होनबाथाय खुमब्रा, जोगोनार बेफोरखोनो गाहाय हिसाबै गायनाय जायो। नाथाय थेवब्लाबो गोबां आथिं आथिखालाव बेफोर मैगं थाइगंखौबो जोंनि ओनसोलफोराव बिजनेस लाइनावसो लांनाय नुनो मोननाय जादों। गोदोथ' जों एसे ओन्दै ओन्दै एबा मैगं थाइगंखौ न'आव जानो थाखायल' अर्गि-अर्गेनिक हासार बाहायनानै होस योमोन बेफोरखौ जिखिनि न'आव जानो हायो बेफोरखो जानानै न'नि खाथि खाला सुबुंफोरनो रानलायनानै हरनाय बेफोरबायदिखौ नुयोमोन आरो नोंथां आरो नाथाय आथि खालाव मैगं थाइगंखौ मोनसे सोलायनाय होनना बुंब्ला गोबां मैगं थाइगं गायो बेफोरो बांसिन रासायनिक हासार बाहायनानै गुवार गुवार फोथारफोराव आरो ओमफाय बेखौ
अ
बांसिन हाथाइ बाजार बेफार फालांगि बिदियाव फानहैनाय नुनो मोननाय जायो। आरो माखासेखौ गुबुन गुबुन बिदिनो जायगाफोराव सालान हरनाय बेफोरबायदिबो नुयो आरो। बिनि गेजेरजों गंसे न'खर खौबो जोङो फोथांनानै लाखिनो लाखिनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो। नोंथांनि ओनसोलफोराव बेबायदि जोंनि ओनसोलनि बायदि मावनाय जायो नामा? एसे फोरमायना
जायो नोंथां औ औ जागोन दे नोंथां जोंनावबो इदिनो जाबाय मानि गोदो माबादि मावोमोन बेबादिथ' मावनाया गैला आरो सोलायबाय जोंनियावबो। नोंथाङा बुंलांनाय बादिनो जोंनियावबो जोंनियाबो इदिनो माइ आबादखोनो मावो नालाय नोंथां माइ आबाद मावनायावबो मानि सिगाङावहाय जोंनाबो इदिनो मोसौजों हाल एवोमोन। मोसौनि बै खि फोरनि हासारफोरखौनो होयोमोन माने इदि दानि सर खारनि इदि रासायनिक हासारफोरखौबो बाहायनाय जायामोन आरो मानि नोंथां। ओमफाय आथि खालावथ' माने मोसौनि अनगायैबो जोंहा नै ट्रेक्टरजों एवग्रा जाबाय। बिनि उनावहाय हासारफोराबो बे रासायनिक हासारफोरखौ बाहायबाय। बिदि जालांबाय आरो माने नोंथां। आरो नै ओरै इदि जाफ फैबावबाय जोंनियाव मानि बे माइ गायनायावहाय माने माइ गायबाथाय जोंहा बै माबा मा होनोमोनलाय बै माबाजों मिसिनफोरजों गायनाय मिसिनफोराव बै खोथिया फोनाया बे बेफोरबादिखो जों ओंखारनाय नुबाय आरो माने नोंथां।
औ
मानि सोलायलांबाय। बिदिनो जाबाय। आरो सिगांफोरावहाय मानि माइ गायनायफोराबो बै सिगांफोरावदि बावा माइ आसु माइ माने माइसालि माइ बेफोरबादि, गायोमोना नोंथां! बेफोरबादिखौ मानि बावा माइजों आइ माइसालि माइखौ, गायनाय नुला आरो माने नोंथां। आसु माइखौल' गायनाय नुयोसै मानि गोमालांबायानो होनजायो बांसिनानो। मानि ओरैजाय नै जोंहा अखाफोराबो बारा हाला नालाय खम जालां बाय बांसिन सानदुंफ्राबो बारा जालांबाय नालाय नोंथां बिनि था खायनो एसे सोलायलांबाय आरो। बिनिथ' जोंनि ओनसोलाव दा बावा माइखौथ' गायनायानो जालिया। बिदिनो माइसालि माइल' इदि जायो आरो नोंथां। आरो बिदिनो नै बा मैगं-थाइगंनि आबाद होनोबाबो सिगाङाव जोंहा इदिनो न'आवनि अरगानिक हासार बाहायनानैनो लाइ, लाफा, मुला बेफोरबायदि गायोमोन आरो मेसेंफोराव दानियाथ आरो आरो, बिदि जाला सरखारनि हासार बाहायो एकदम दसेनो जा गिदिर-गिदिर देरलाबायो मैगं फोराबो इदि जाबाय आरो माने नोंथां। आरो दैज्लांफोरावबो जोंहा गोदो खुमब्रा, जोगोनार गाइयोमोन। गायनायाथ दाबो गायो नोंथां खिन्थु एसे ओरै सोलायलांनाय बायदि, जाबाय आरो मानि हासारफोर बाहायनाया एसे बेलेग जाबाय गोदोथ' आरो जोंनियाव बिदि जानो थाखायल' न'फोराव एसे एनै गायना लायोमोन नालाय नोंथां! नाथाय आथिखालाव बेबादि माने जानो थाखायल गाइआलासिनो ओरैजाय! फालांगि खालामनो थाखायबो गायनाय जायो आरो नोंथां। बांसिन माने फालांगि खालामनोनो गायनाय जायो।
औ!
अ! ओमफ्राय नोंथां नोंथांमोन बिदिनो माइफोर गायोना न'आवहाय?
न'आव माइखौथ' देग्लाय गायनाया जायासै जोंहा,
अ!
औ!
नोंथांलाहा गाइयो नामा माइखौ?
जोंहाथ' गाइयो गायनायालाय औ ओम!
अब्ला माइ गायनायनि बोथोर गायगासिनो दं बे नोंथांला अब्ला?
औ गायगासिनो दंङ।
मा-मा माइ गाइयो नोंथांलाहा अब्ला?
माइयाथ' जोंहा नै इदिनो माबाखौसो गायनाय जायो बे रनजित जोसा होननाय दंना मोनसे बेखौ गाइयो इनि ओमफ्राय स माइ गाइयो बेनिफ्राय माइब्रा गायनाय जायो आरो नोंथां।
अ! आरो नोंथांङालाहा मैगंफोर गाइयो नामा बेबायदिनो?
मैगंफोरखौथ' जोंहा बिदि बांद्राय गायनाय जाया न'आव जानो थाखाय ओरैनो एसे-एनै मैथाफोर मैथा गोखै मैथा गोखै खा बेफोरबायदि ओमफ्राय खुमब्राफोर एसे जोगोनारफोर बिदि आरो न'आव जानो आनथाल' बिदि! गायनाय जायो।
औ-औ!
औ! ओमफ्राय नोंथांमोननियावबो इदि गाइयो नामा ना?
अ जोंहाथ' न'आव मैगंखौ एसे फ्राइयानो गायनानै लानाय जायो! न'आव गायनो जानो थाखाय जेरैबायदि थास'नि फै लानानै थास'आथ' सोबबो जायोना जेरै बेदरनि खौ लानानै बिसंनिफ्राय लाना बिलाइनिफ्राय लाना बेखौबो न'आवनो गायनाय जायो आरो बिनि अनगायै नोंथाङा बुंनाय बायदि मैथाफोराथ' बर'फोराव थाखायायो नालाय दा दैज्लां बोथोराव मैथा गोखा मैथा गोखैया आरो बेनि अनगायै ओरैजाय खुमब्रा थाइबेंआ थायो आरो जोगोनार आरो बेनि अनगायै फाथो दै एफा एनै थायो
औ मोजां आरोना नोंथां मानि न'फोराव गायना लानो हाबा
औ औ
बायना जानायाथ' ओरैनो बिसोरो इदि रासायनिक हासार माबा-माबि बाहायनाय देहाफोराबो थाब थाब गाज्रि जानो नागिरो नालाय ना? औ न'आव गायनानै जानो आथा एसेनो औ
आरो बेबायदिनो बेफोर आबादनि अनगायैबो जोंनि ओनसोलफोराव बिदिनो माखासे आबादफोर मावबावनाय जायो जेरैबायदि फिथाइ सामथाइनि आबाद बेफोरो थालिर बागान बेफोरखौबो बांसिनै अर्गेनिक हासार बाहायालासे बिदिनो जोङो मानगे गियानारि मुगाजों रासायनिक हासार बायदि बाहायनासो गायनाय जायो आरो बेफोरखौ जोंथ' गोदो बर'फोरनि न'खराव बुंनो थांब्ला गंफ्रोमबो न'खरावनो थां थालिर एफा एनैबाबो थायोमोन जानो थाखाय फुजा होनो थाखाय नाथाय बेबायदि नाथाय आथिखालाव बेखौबो बागान खालामनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो बि बेनि अनगायै माखासे फिथाइफोर जेरै स्ट्रबेरि बेखौबो गायनाय खौ नुनो मोननाय जायो आरो बेनि अनगायै जोङो तरमुस आरो बेनि अनगायै जोङो बानलुफोरनि बागानबो बानायनाय नुनो मोननाय जायो जोंनि ओनसोलाव आरो मोनसे आबाद होनना बुंुङोब्ला जोंनियाव बुहुथ गायो बेखौ बोरि हायाव साहा बागाननि आबाद नोंथांमोननियाव गायो नामा बेखौ
बिदिथ' जोंनि ओनसोलाव मानिे गायनाया गायो माने एसे खम जायो आरो माने जोंनिथिं बांद्राय नुनाय जाया माने बिदिनो मोनसे मोननै दाबसे दाबनै जायगाफ्राव बिदि गायनाय नुदों आरो बिदि खाथि खालाथ' आं एसे बारा नुलाय जायाखै मानिे नोंथां
औ जोंनावथ' बेयो गंफ्रोमबो न'खरावनो एसे थाब फ्रामोननाय बायदिसो आथिखालाव हायाबो एसे बोरि जाहैबाय नालाय बियो आरो बोरि हा बेफोरबायदियाव बांसिनै जायो नालाय आरो बांसिनै मुलाम्फा जायो होननायबो मोनदों आरो आंहाय सब सप्तायावनो बिलाइ ओंखारो आरो बे बिलाइजों मानेखि सप्तायावनो फैसायाबो मोनो बिनि थाखाय आरो आथिखालाव स' सुबुं फोर बांसिनै रांखौसो नायो नालाय
औ औ नंगौ नोंथां नोंगौ
जोंनियाव माने बिदि सापातफोरख गायनाय जाया मानिे गय बिफां माने गयखौ बांसिन गायनाय जायो आरो नोंथां
खालि जोंनि ओनसोलफोरथिं नायोबाथ' बांसिन गयखौनो नुगोन आरो गय बागान बिदिनो थालिर बागान बेफोरखौनो नुगोन आरो बिदि साहा बागानफोरखौथ' नुनाय जाया एसे एनै दाबसे दाबनै जायगाफोर फोरावलनो नुनाय जायो आरो माने
औ
अ
नोंथां बिदिब्ला जोंनि रायज्लायनायखौ बे दोनथ'नोसै नामा
औ औ जागोन दे नोंथां जागोन।
औ दे।
औ।